हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों
ए होमबा दिनै जोंहा बर'फोरनि बैसागुनि बागै रायज्लायसि होनबा ना
औ औ दे दे
उ
गिबियाव नोंथांनिखौ फोरमायग्रोदो
औ दे बैस बैसागुआथ' जोंनि बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो होन जाहैबाय
औ औ
बेखौहाय बर'फोरा रावबो रंजालासे बा मोसायालासे बा बेवहाय गाजा गोमजा जा फोरबो फालि हिसाबै बयबो रंजा सासे थानो हाखाया आरो ना बर'फोरा बैसागु सफैब्ला गिबियावनो जोंनि साइडजोंहाय आरो बैसागुआ माबायदि फालियो बेखौ बु बुंलांसै आरोना नोंथांनो
औ औ
बैसागुनि समाव सिगाङावनो मोसौखौ थुखैग्रोबाय फुङावहाय
औ
उ बेनि उनाव मोसौ थुखैखांनानैहाय ओरै लाव फान्थाव
औ
बिनि सुनानै लानाय मालाखौ गानहोबाय ओमफ्रायो बेनि अखानायैहाय मोसौ बैसागुनि अखानायै बर'फोरनि जोंनि ओरै थिहाय आरो गोखा गोखै जानाया मोनाबिलि स समाव जायो आरो बेखौहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओरै बायदिसिना मैगं ए मै मैगं मैला जेरै दिंखिया लाफा सायख' दुसेरेम खारो खान्दाय बिजौ ओरै मिथिंगानि मोन मोनफ्राय मोननाय मैगं मैलाफोर बेफोरखौ मोनजिनैथा बुथुमनानै आरो बुथुमनानैहाय संनानै जायो आरो
ब
बेनि अखानायैहाय जेब्ला बैसागु जायो मानसिनि बैसागुआव अब्ला जोंनि ओरैथिं सेंग्राया सेंग्रा सिख्लानि सेंग्रा सिख्ला मोनसे हानजा ओरै बोराइ बुरै बुरैफोरा बोरै मोनसे हान्जा गथ' गथायाइफोर बिदिनो ओंखारो आरो गावबागाव मोसायो न'खर न'खर ओंखारलायनानैहाय गिबियाव गिदिरफोरखौ खुलुमो उन्दैफोर बेफोरनो अन्नाय बिलाइ आरो बिदिनो आरो ओमफ्राय जेब्ला मोसाखाङो अब्ला न'खरनि बिगोमाया खायसेनिया ओ दान हरो आरो खायसेना हरा आरो माने गिबि सानखाय गोथार बारायखाय लोखि खाय हरा आरो खायसेनिया
औ
ओमफ्राय खायसेया हरो बिदिनो मोसा मोसा जेब्लानाखि जोबो बेफोरखौ माबा मोनसे जयैनो रायजनो दोनथुमो आरो बे रांखौहाय जेनेबा गावबा गाव हानजानिया जयैनो दोनथुमना दोनथुमनायनि उनाव माबा मोनसे बै उननि बोथोर बैसागुआ सफैफिनला बेजोंहायनो बेदरफोरनि थाखाय थिनानै दोनो आरो ओरै अमाफोर बेनि थाखाय थिनानै दोनो बाबा माबा मोनसे खामानियाव बाहायो सुट सुद होलायनानै आरो
औ
बेबादिनो बैसागु जोबनानै थांब्ला जयैनो रायजोफोराव बोथिफा ओंखाम जायो आरो ज'यैनो रायजोयै ओंखारनानैहाय गामिनि फोथारफोराव गामिनि फोथाराव जयैनो जायो आरो
उम दा नोंथांमोननिथिं माबादि फालियो बेखौ एसे फोरमायहरदो नोंथांङा
औ आं बैसागुनि बागै फोरमायनो सानदों माने फोरमायनो होनोब्ला माने आथिखाल आरो गोदो बे फरागखौ लाबोथारनांगोन आरो ना आथिखालाव जि बैसागु फालिनायनिफ्राय
ओम
माने गोदो गोदायनि समाव बर'फ्रा गोबां माने मिथिंगाजों लोब्बा थानानै बा मिथिंगाखौ संरैखा खालामनानै गोबां माने मिथिंगाजों गोरोबनानै बैसागुफोरखौ खु खुंबोयोमोन
ओम
नाथाय आथिखालाव बैफोर माखासे गोदो गोदायनिफ्राय खुंबोनाय हुदा बैसागु खौ बैसागुआनो जा जेनेबा बा जेनेबा जिखुनु बर'फोरनि फोरबो मागोफ्रानो जा बेफोरखौ नायोब्लाना जों गोबां माने फाराग खौ नुनो मोननाय जायो आरोना दा आथिखालाव
ओम
बे बिथिंखौ नायोब्ला जोंङो मोननो हायो आथिखालनि बैसागु खुंनायखौ नायोब्ला मानो होनोबा बैसागुआव गोदो गोदाय खाम, जथा, सिफुं बर'नि बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायनानै लाबोनाय आगजु दाम दामग्रा आगजु महरै बेखौ बाहायबोदों
उम - उम
जि दामग्रा आगजुफोरखौ दामोब्ला बर'फोरनि बे दाम दामजुनि गोमनायखौ खोनायोब्ला बर'फोरनि गोसोआनो गोसोफ्रानो थानो हाया मानोे खोनाब्लानो बाज्र'नो गोसो जायो नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ नेवसिगारनानै माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै नायोब्ला जों गोनोखो मुगायाव दिहुनजानाय जेरै बक्स होनो दिजे बे बेफोरखौ लानानै गोबां गामि बा ओनसोलावनो बेफोर जों मोसानानै बा बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनो
उम
बेफोरखौ लानानै फालिनायाव बैसागुआ माने गोबां हारिनि जिन जारिमिनारि नेरसोन बा हारिखौ माने सिनायथि होनाय बेफोरनि दोरोंनि गियानफोरखौ गोबां नेवसिगारनाय जादों माने आथिखालाव आरोना आंङो आथिखालनि बागै फोरमायनो सानदों
औ
बेबायदिनो बेफोर दामजु दिजे फोरजों जेन बर'फोरा मबाइलनिफ्राय बेयाव मेथाइ सोनानै जि रेकर्डिं खननायफोरखौ दामनानैसो मोसासै गोबां जायगायावनो माने बांसिनानो माने खम खाम जथा सिफुं बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनलिया
ओ ओ
खायफा खायफा गामियावथ' बैसागुफोरखौनो सानसे गाहामल' फालिलायनोसै आथिखालाव
औ औ नंगौ थ' आरो गामि लाय गामि ना नोंथां
औ मानो होनोबा गोदो गोदाय बर'फ्रा सैथ्र' दाननि जोबथा खालारनिफ्रायनो बैसागुखौ नांदों होननानै फालियोमोन माने बैसागु जाजेनबाय होननानै फोथायोमोन दाबो फोथायो फोथायनाया बैसागु सैत्र सैथ्र दाननि जोबथा सानाव मोसौ थुखैनाय बेफोर खौ मानिबोयो मानियो मानियोब्लाबो माने बैफोराव जि बाहायनाय गोदोनि
गोदोनि दोरोङारि गियान बा गोदोनिफ्रायनो बाहायजाबोनाय बेफोरबा माखासे मावथाइफोरखौ खमायबोनायखौ नुनो मोनदों माने मानोना बैयाव माखासे मावनाय जेरै मोसौखौ थुखैयोब्ला जोङो लाव फान्थाव
औ
बिदिनो थायखा बायदि खाथि बिदिनो माला सुनानै गानहोआ जेरै दिगलुटि दिगलुटि बिलाइ बायदों बेफोरजों बुज्रावा बेफोर जनायाव माखासे बेसादफोरखौ माने मोननायाबो ए से गोब्राब जाबाय नालाय
ओ
बाहायनानै बाहायनायखौ गारनायखौ एसे नुनो मोनबोयो आरो ना थुखैनायाव थु खैनायावबो गोदो गोदायनियाव एसे माइरं गरनैसो होयो बिदिनो बायदिसिना होयोमोन नालाय दैयाव
उम ओ
खोथा फुननाय सारायनि खोथाफोरखौ फो फोनोमोन गोदो थावजों लगायनानै आथिखालाव मबिल जे मबिल खामनाय बेफोरखौसो खुननाय नुसै माने गोबाव थाङो मायो होनलायनाय माने गोदोनि गुना जे मामोन आरो आथिखालाव मामोन बेफोरनि गुनखौ जेबोखौनो मोनथि रोङाखिसे खिसुमाना माने बावबोनो हमगासिनो गोदोनि
औ
खालारा एखेबानो जायो होननाय बायदि होनो
औ
आरोबाव बिदिनो बे मोसौ थुखैनायनि बेलायाव सोलायनायखौ नुबाय आरोबाव मोसानायनि बेलायाव नायोब्ला नुबाय गामिनि एक थारिखआव बयबो फुजा होयो फुजा होनाय बिनि थाखाय बयबो ओंखारलायनो मोना होनो माने बेखौ फुजाजों फुजायावनो सम थाङो नालाय नाथाय बै दिनखालि फुजा होखालिबो गोबां मानसिफ्रानो माने जौखौ लोङो बिदिनखालि सानसेफोरखौनो नेनो हाथारा माने गोबां समनिफ्रायनो नेबोयै नेबोयै सानसे थानानैनो थाबावबानो जि मोनलोंगोन बे माने सानसेखौ नेनो हायै बायदि बैसागु संनाय जौखौ लोंनो फैयो मा होनो बेफोरबायदिया माने दा सोलिगासिनो
औ औ
बिदिनो गोदोथ' बैसागुखौ मानसि बैसागु मोसौ बैसागु जों सैमा अमा दाउ आलासि गोबां नाम नाम महरै माने दोननानै फालियोमोन माने आलासिफोरनि थाखाय बे सैमा मोसौफोरनि थाखाय फालियोमोनलाय नाथाय आथिखालाव मा फालिनाय नुयो बोरनि गेजेराव सानब्रै बा सानथाम बांसिनानो सानथामल' फालिनाय नुसै बैफोरनो बैफोर बैसागुखौ माने एसेबो फालिनायखौ नुनो मोनलिया माने
आरो बे आथिखालाव सानथाम बैसागु फालियोब्लाबो बे
गोनोखो मुगाजों खारफानानै बाहायनाय दिजे
ओ
बा रेकर्डिंफोरखौ दामनानै बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनसै आरोना
ओ
ओमफ्राय बे मोसाखांनायनि उनाव रायजोफ्रा जमा जायो आ रो जोंनिथिंबो जेरै नोंथांमोनथिंबो जमा जायो बिदिनो
ओ
मोसानानै मोननाय गामियाव एसे एनै रां अनसुंथाइ होनाय रद' जमायै खौसे गाससिबो रायजोफोरखौ लालायनानै माने मोनसे लावखार ओंखाम जानाय बायदि जायो आरोना जमायोनो बयनि मिसि अस द म माबानायनि थाखाय जमायै जायो आरो जानानै बैसागुखौ बे दिनखालिनो माने गामियाव ओंखारलायनायफोरखौ दोनथ'यो आरोना
औ बिदाय होयो आरोना
औ बिद बिदायथ' होद्रायनाय जाया माने बैसागु बिदायखौबो फालिनाय नुस सै आजिखालि बैसागु जोब जोबहां जोबहां फ्रावबो गोबांनो फालिनाय नुसै
ओ ओ
जोबनानै थाङो बैसागुआ दे जासिगोनदांना होमबा नोंथां
औ दे औ दे